औ दे नोंथां
अ खोनादोंना मोजाङै?
खोनादों नोंथां, मा खालामबाय दों नोंथां?
नै ओरैनो जिरायनानै दं अखा स्राय स्राय हानानै दैज्लां बोथोर ना।
औ नंगौ नामा नोंथां?
औ है दान्दिसे सिगांसो ना हमनानै ओंख्रि जाफैबाय मैथा ओंख्रि। थेब्रेनो
नंगौ नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
जोंनिथिंबा जोंनिथिंबो बो गोबां अखा हाबाय दोङो नोंथां
होम
मानसिफोरा गोबाङैनो ना हम हमगासिनो नोंथां
अ नोंसिनिजों माबो-माबोरै माबोरै हमोबा नाखौ?
औ ना हमो होनबाथाय जोंनिथिं ओ ना बोनाय होनना बुङो। जोंनिया जे थायोना जेखौ जोङो ओ गनाव खाना लानानै बेखौ ओ बोयो आरो ना जोङो बिदिनो नाया गाखोयो सें ना फिथिख्रि ना बोथिया ना बायदिसि ना ना मोनलाबायो नोंथां। नोंथांमोननिखि मा रोखोमनि ना हमो नोंथां
अ नोंथां आं बेखौ सोंगोन नागिरदों अ सेंना मानि बे नास्रायखौनो होनो नामा? बे नास्राय नाखौनो सें ना होनो।
नास्राय जोंनिथिं ओरै नास्रायखौ बाहाया जोंनिथिं बांसिन सें नाखौनो बुङो आरो नास्राय नों नो नोंथांमोनखि नास्राय होनना बुङो नामा?
औ नास्राय होनो। बे गोरि बायदि ना नाया।
औ गोरैबायदि।
औ
औ औ एसे गोसोम गोसोम खरआ एसे एसे गिदिर जायो नोंथां।
औ बियो हागंआव थाबाबो बांद्राय थैलाबायाना।
औ नोंथां बेथ' हाब्रुआवनो थानो हायो नोंथां। आरो मेट औ मेटखाफोर थाबाथ' बेयोखौ गोसोम गोसोम जालायनाय गिदिर गिदिर मोनो नोंथां।
अह जोंनि जों नास्राय होनो नोंथां बिदिखौहाय।
औ नंगौ नामा नोंथां खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय नों थां।
औ नास्राय होनबाथाय बे नाखौहाय बांसिन मोनथियो आरोखि सें नाखौ आं गोदानैसो मिथिदों दासो।
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायाव बांसिन सें नाखौनो होनो नोंथां।
दे बे जायगा लायै जायगा एसे रावफोरा औ। जोंनिजों
औ बुंनाय।
ए दे सोंग्रोलाय नों मा सोंनो।
ओ नोंथांमोननिथिं बुङोबा बिगुर गैयि ना जायखौ बुङो जों न' ओ मागुर ना सिंगि ना मोननो थाङो नामा नोंथां? जोंनि ओनसोलाव माने बेखौ जोबोद खम मोननो थाङो दानिया। नोंथांमोननि ओनसोलाव मोनोना बिदि ना?
मोनो मोनो नोंथां। बिदिनो जोंनियावहाय ओरै सावन मास सफैनाय लोगो लोगो जे अखा हायोना
औ नोंथां।
खाया जोंनियावहाय ओरै दै दं आरोखि बिलो स्राय स्राय बोहैनाय बे बिलो होनबाबो जागोन जैमा होनो जोंनियावहाय ना बेनि मुंखौहाय दा जोंनि जे अखा हायोब्ला जोंनि दुब्लि बारिनिफ्राय बेहाय बोहैलाङो। बे बोहैलाङोब्ला उम बे बिलोनिफ्रायनो बे मागुर, सिंगि, नास्राय, गोरि, ना फिथिख्रि, थेंगोना नि बायदि बायदि नाफोरा उम दुब्लि बारियावहाय जोंनिजों दावखोबोयो आरो बेखौनो जोङो हमनानै जायो ओरै सेन सानानै जायो ओमफ्राय मोनसे खेवालि जे होनोना जेखौ जों सारो आखायाव लानानैहाय उम बेखौ बेजों सारो।
नंगौ जोंनियाव जोंनि जायगायावबो सेनफोरखौ गोबाङैनो जोङो फोथारफोराव ओ साना दोननायखौ नुनो मोनो नोंथां।
अह नोङो हेबनो रोंगौ नामा सेनखौहाय?
ओ जोंनि ओ सेन हेबनाय होनोबाथ' रोङा नोंथां। दा आबै आबौमोन खौ हेबनाय नुयो आरो नोंथां गोबाङैनो नोंथाङा बे खौ हेबनो रोंगोन नामा नोंथां सेनखौ
रोङो रोङो नोंथां
औ बेखौथ' औवाजोंनो औवाजोंनो बनाय जाय जायो ना नोंथां
उम औ ओरैनोथ' जोङो बेखौहाय सिनखौ हेबनो थाखाय जोंनो औवानि गोनांथि जायो बेनिफ्राय दिरुं दिरुंनि
नंगौ नोंथां
यो बिदिनो जों सिगाङावहाय सेन हेबनोब्ला जे औवाखौहाय थिग जखानि एक फुटनि देर फुट दुइ फुटसो बेखौ दानस'नानै लाग्रोनाय जायो लाग्रोनानै ओमफ्राय जोङो काट खाथि सैनो थाखाय सिनखावो गोरलै गोरलै खाथि सै सैयो आरोखि बिदिनो खाथि हैनायनि उनावहाय जोङो उम बे दुरुंजोंहाय हेबो आरोखि हेब हेबनानै गल हेबनानै फेस्था खालामो गेजेराव होनो थाखाय फेस्था होनोना जेखौ नुखांखाबायना नों सेनखौहाय
नंगौ नोंथां गोबाङैनो जोंनि जायगायावबो आबै आबौमोनखौ बानायनाय नुयो ओ बेबायदि नोंथाङा जे नोंथाङा जे बुंबाय बेबायदिनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबाङै बानायो आरो बेखौ बाजारफोरावबो गोबाङैनो फाननो लांनानै फाननानै रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो फैनाय होनजायो जोंनि बर समाजावहाय होम बिदिनो जोंनियावहाय गोबां नाङो ना दाउफोरनि
औ औ नोंथां नंगौ नोंथां बेखौ बेजों लोगोसे आरो जोङो नाफोरखौ जोङो ओ फोथारफोराव जेनेबा फिसा फिसा दैखर रखम जाना थानायाव ना माखासे जमा जाना थायो। नङा होनबा नोंथां बैफोरावबो ओ ओ गामला एबा जोङो मा बुंगोन बे बेखौ ओ ओम गामला एबा जोङो ओ ओ थिंनि जि बानायो जोङो सारग्रा औ बेजों जोङो माने सारनानै नाखौ हमनो हायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नों थिगखौनो बुंदों जे जेब्लानाखि नाफोरा दावखोनानै बे हाखर जाम्फैफोरावहाय नाफोरा थालाङोना दै रानफिनबा बे थालांनाय जायगाफोराव जोंनिथिंबो बेखौहाय सारनाय होनो ना सारनाय होनो बेखौहाय आरो दाथ' नोङो गोनोखोआरि आदबैबो औ औ गोनोखोआरि आ दबैबो जे गिदिर गिदिर एसे गिदिर गिदिर फुख्रिफोर हाखरफोरावहाय बिदिनो मेचनजोंबो सारनाय जायो दायो मेसिन जों स सारनानै फोराननानै नाफोरखौहाय हमनाय जायो
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारै थार बाथ्रा बुंदों
गामि औ औ ओै बेबायदिनो गामिनि बिदिनो हिनजावफोरा जेखाइ खबाइ लानानै बिदिनो दुब्लि बारिफोरावहाय ना दावनायफोरखौ गुरनानै लायो बेबायदि आरोखि
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बायदिसिना जोङो नाफोर मुं जेरै दानिसो बुंनाय जेनेबा जोङो फिथिख्रि ना बोथि याना आरो बुंनो थाङोबा जोंनिया ओ सेंना आं जायखौ बुंदों जोंनि ओनसोलाव बुङो आरो गोरिना मागुरना सिंगिना बे बेफोरो जोंनिया जि फोथारफोराव मोनो उदां उदां थानाय फोथाराव मोननाया माने जोबोद जानानै गोथावसिन थावसिन होननानै जायगानि ओ सुबुंफोरा बुङो बेखौ।
औ औ। नोंगौ नोंगौ बयबो बिदिनो बुंसोयो बिदिनो जो जोंनि ना लकेलावहाय मोननाय जोंनि जायगायावहाय मोननाय नाफोरखौहाय बिराद गोथाव होननानै बयबो बुंसोलाय ओरैनो नाफोरनि बिथोरावहाय आङो नास्राय खौहाय बांसिन गोथाव मोनो नोंथां। ए नोंदि सें ना होनदोंमोन नालाय सें ना होनाखैमोन होमबा? बे सें नाखौ ओं। बे सें नाखौ आं गोथाव मोनो आरोखि नाफोरनि बिथोराव बांसिन।
नंगौ नोंथां आ ना औ औ नोंथां ना फोरनि मादाव बुङोबा बिगुर गैयि ना जेनेबा ओ सिंगि नाखौ आं जोबोद मोजां मोनो नोंथां। जानानै बेयो जोबोद ओ गोथाव।
मोननोबो गोब्राबसै नों
औ नोंथां जोंनिखैथ' दानिया मोननो थां नो नागिरलानो आरो माने जोबोद खम मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव। मानो होनबा अखा हानायाबो जो बोद खम जाबाय नालाय। स' दैफोराबो एफा फोथारफोराव थालिया। एबा जोङो बिबो बेखौ जों जोबोद खम नुनो मोनसै दानिया।
नोंगौ नोंगौ। बायनानै जानोबो बाजारफोराव बियो एसे दामा बारासिन ना।
औ नंगौ नोंथां।
उम दे होमबा।
दे औ दे औ नंगौ नोंथां उम दे।